थां खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां आं ओरैनोसो दंखायो दे सावरायनो हागोन दे नोंथां
जे आं नोंथांखौहाय सोंनोसै जे गोदोनि मोजां मोननाय आरो दानि मोजां मोननाय मा फारागथि दङ बिनि सायाव नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ दा जे जेनेबा नोंथाङादि बुंबाय गोदो ओ जोंना जिउ खांनाय राहा बा दानि जिउ खांनाय राहा बा दा गोदो मा खालामनानै मोजां मोनोमोन। आरो दा मा खालामनानै मोजां मोनो आं बेनि बागै नोंथांनो गुवारै फोरमायनो सानदों दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो ओ जोंहा इन्टारनेट बेफोर बायदि मबाइल बायदिसिना जोङो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन। आरो दंमोनब्लाबो जोंहा बेबायदि थोजासे ओ इन्टारनेट बायदिसिना बेबायदिनो ए इउटुब फेसबुक बेबायदिनो ओ पिडिअ' बायदिसिना नुनो मोनामोन आरो। बेनि थाखायनो जोङो गोदोनि दिनाव जोङो बयबो ज' ज' ओ बेलासि समाव ज' ज' जिरायनाय गथ'फोरा बेबायदिनो ज' ज' क्रिकेट बेबायदिनो बाथा गेलेनाय बायदिसिना बेबायदिनो ज' ज' गेलेलायोमोन आरो नाथाय ओ दानि जुगाव बा दानि ओ दा सोलिबाय थानाय जुगाव जोंहा गोबां मबाइल मबाइल बायदिसिना इन्टारनेट बेबायदि जाजोबनायनि थाखाय जोंहा गोबां ओ बेबायदिनो मबाइलजों थायो दानि गथ'फ्रा बेबायदिनो ज' ज' गेलेया बेबायदि आरो दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ गोदोनि समाव खेला गेलेनाया दा जोंनि गथ'फ्रा बा दानि गोदान दा गोदान मुगानि गथ'फोर बेफोरो ओ मबाइलावसो खेला गेलेनायखौ नुयो आरो जाह फुट बलानो जा बेबायदिनो गावलायनायानो जा बेबायदि ओ लुदुआनो जा मबाइलावसो गेलेयो आरो जोंहा गोदोनि दिनाव ना थाय ज' ज' बेबायदिनो ज' ज' थालायनानैसो गेलेनाय जायोमोन आरो बेबायदि आरो जोंहा गोबां सोलायनाय दङ बेबायदिनो जोङहा गामि गामियाव थानानै जोङो गामि बा गोदोनि बा गोदो जोंहा माबायदि ओ मैगं थाइगं जायोमोन होनोब्लाथाय जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो बेबायदिनो गाव गबागाव न'खराव जानो थाखाय मैगं थाइगंफोरखौ गाव गावब गावनो न'खराव बा न'खरनि दुब्लियावनो जावग्लिनानै बा मोसौजों हालेवनानै जोङो ओ गाव जानो आन्था बा न'खराव जानो आथाखौ जोङो जि मैगं नांगौ जों बेखौनो गायजोबोमोन जेरैहाय जिंखा फट पथल बेबायदिनो लाइ लाफा बानलौ बेफोरबायदिखौनो जों खनासेबाबो जों गोदोनि दिनाव गायनानै लाथारोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदि खस्थ'खौ मावनायखौ नुला जोङो दानि जुगावथ' जोङो गोदोनि बायदि हा नांगोल जुंगाल बेबायदिनो मोसौजों हालौवनाय बेफोरबायदिखौ दाथ' नुला दा आरो बेफोरबायदिखौ दानि दिनाव बुंनो थाङोबा सोरनिबा न'ख न'खराव मोसौ हालिसे बा मोसौ गाय मासेआनो गैबावा आरो। बेबायदि जालांबाय आरो जोंनि दा दानि मुगायाव दा बुंनो थाङोबा गोदो जोंहा बेबायदिनो मैगं मैगं बायदिसिनाफोराव जोंहा मुलि बायदिसिना होआबाबो जोबोर मोजां मोजां मैगं मोनजायोमोन नाथाय दानि जुगाव दा जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो जोङो ओ मैगं ओ मोनसे गायोब्लाथाय जोङो बेयाव जोङो मैगंनि जा एम्फौ बायदिसिना एम्फौ गाज्रि सुग्रा जेनेबा एम्फौआ ओ जोंनि जा मैगंनि फिथाइ बायदिसिना फौ सुग्रा बेफोरखौ जोङो मुलि बायदिसिना बाहायाबाथाय जोङो जाथारा आरो दानि मुगायाव दा बे बेखौ फोथेग्रा जोङो मुलिखौ होथारनांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो गोबां सोलायनाय जाबाय दा गोदोनि दिनाव जों बुंनो थाङोब्लाथाय ज' ज' बेबायदिनो गोदोनि दिनाव जोंहा आइजोफोरा गोबां दैमा दैसा बा दुब्लि बारिनि दै बेफोराव ज' ज' जेखाइ बा खाबाइ बेबायदि ला जोङो ना बायदिसिना नागिरहैयोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बा दानि मुगायाव जोङो बेफोरबायदि ज' ज' बेफोरबायदि ना मैगं नागिरनायखौ जों नुनो मोनला दानि जुगा दानि जुगाव जोङो सान्दुं बायदिसिनायाव ओंखारनो हाया दानि मुगायाव दा बुंनो थाङोबा नाखौ बोरै गुरो बा जेखाइ खबाइखौ बोरै हेबो बेफोरबायदि हेबग्राबो खम जालांबाय दा गोमालांनो हमबाय बेबायदिनो जोंहा नाफोरखौबो नागिरनो रोंला बेबायदिनो नागिरना जानो रोंला बेबायदि जालांबाय आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो बेसादखौनो बायना जानांगौ जायो। दा थाव बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जों गोबां बायनानै जानो गोनां जायो आरो दा बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनाव जोङो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाो जोङो थांनानै थानो गोरलैयैनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोङो साख्रि बाख्रि बेफोरबायदि गैयाबाथाय जों गंसे न'खरखौ सामलायनो बा माबा मोनसे खामानि गैयाबाथाय दानि जुगाव जोङो माने गंसे न'खरखौ सालायनो बा सुंथालांनो बा न'खरनि मानसिखौ नायफिननो जोंहा हाया हाया जायो आरो। मा जाउनाव जोंहा फैसा थाखानि गोनांथि जायो। गोदोनि दिनाव जोंहा फैसा थाखाजों बारा माबा गैयामोन लेनदेन गैयामोन नाथाय दानि जुगाव फैसा थाखा गैयाब्लाथाय जेबो गैया होननाय बायदि आरो। दा बेफोरबायदि जालांबाय आरो नोंथां दा नोंथाङा बो ओ बिनि सोमोन्दै आङनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। गोदोनि दिननिब्लाथ' बांसिन नुनो मोनोसै जे जों मा होनो गोदोहाय नोंथाङाथ' एसे गोलाव बुंलांखाबाय जे गोदोहाय एमफा मबाइल गैयामोन इन्टारनेट गैयामोन दंब्लाबो इमान बेफोरबायदि गासैनियावबो मबाइला थायामोन आखाइयावहाय
औ नोंथां?
दानि जुगावहाय जों दा गोदोनि दिननिखौहाय बुंग्रोनोसै आङो गोदोनि दिनावहाय जों नुनो मोनो जे बेफोरबायदिनो जमा जमा थानानैहाय गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो गथ' गथायाइफोराबो बेफोरबायदिनो ज' ज'यै थानानै ज' ज'यैनो इन्टारेस खामना गेलेला गेलेनानै थायोमोन आरो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबो जे मैगं थाइगंआव मैगं थाइगंफोरा गोदोहाय बेफोरबायदि मुलि सुुलि होआबाबो बेफोरबायदि एम्फौ सेम्फौ जानाय बेफोरबायदि जायामोन आरो बेफोरबायदि जे दानि जुगाव बुंनो थाङोबा जे मैगं थाइगं फोर जे जों मुलि होआबानो जानो हायाबा माबा मोनसे नङाबा जोंहा बे मैगङा एम्फौ जाजोबनाय जायो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो दानि जेनेरेसनावहाय जे गोदोहाय न'खर सालायलांनोबो जे जोंहा ए फाबो खस्थ' जायामोननो जोंथ' एमान मिथिद्राया आगोलनि आबै आबौमोना बुङोमोन जे जे गोदोनि दिनावहाय जों ओ एफाबो खस्थ' जायामोन न'खर सालायलांनायावहाय जे गावनि नांगौखिनिखौहाय जोङो गलायाव जे गावबा गाव मैगं थाइगं गायनानै फानहैब्लानो जे बेफोरजोंनो जों न'खरखौ सालायलांनो हा हायोमोन होननानै बुङो आरो बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि जे जोङो
औ
गोदोहाय जेब्लायो जे आबै आबौमोननि सममोन बे टाइमाव बुङोमोन जे गोदोहाय जोंहाय संख्रि संख्रिखौल' बायनांगौमोन। होननानै खोनानायखौ खोनानो मोनदों आरो गोदोनि दिनावहाय गुबुन मैगंफोरखौहाय बायनाङामोन होननानै बेफोरखौ खोनानो मोनदों आरो गोदोनि दिनखौहाय आरो दाहाय आं बुंनो थांसै दि दानि जेनेरेसनखौहाय दानि जेनेरेसनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि इन्टारनेटआबो बांसिन जाबाय आ आरो बेफोरबायदि बयनिबो आखायाव नुनो मोनो जे दानिया मबाइल जे मेट्रिक पास जायाखैबाबो बिनि आखाइयाव मबाइलखौ नुनो मोननाय जायो जे मबाइल मबाइला गासैनियावबो थायो दानिया इन्टारनेट गासैनावबोथ' नङा जाय जायफोरा जे फन्द्र' बोसोरनि बारबाय बेफोरबायदिनाव नुनो मोनो आरो जे मेट्रिक होयिफोरनियाव नु नुनो मोनो आरो बांसिनानो बेनि उनावहाय जों दा बुंनो थाङोब्ला ओ दानि मानसिफोरा माबायदि थायो गोदोनि बायदि नंगोना ना बेफोरबायदि बुंनो थाङोबा
जबा
दानि जुगावहाय गथ' गथायाइफ्राबो बांसिनानो मबाइलावनो इन्टारेस्ट जाबाय आरो गोदोनि बायदि बेफोरबायदि गामिफोराव जमा जमा बेफोरबायदि गेलेनाय गेलेनो माने समखौनो होनो हाला आरो मबाइलाव बांसिन इन्टारेस्ट जानानैहाय स' बिनिखायनो उम जोङो नुनो मोनबावो दे बिमा बिफा बिमा बिफाफोरखौबो जे गुबुन गुबुन जागायाव थाहैनानै रुम फुं रुमसुमफोराव बेफोरबायदियाव थाहैनानैहाय गथ'फोरनो जे गावबा गाव पार्सनेल मबाइल होनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो बिब्दिनो गामि गफाफोराव थानायाबो बिब्दिनो सेमानो जायो जे बिमा बिफाफोरा मायावबा थांबा बिनिहाय मबाइल होलांनायखौ नुनो मोनो। जे खामानि मावबा बे गथ'आ दिसटाब खालामबायथाय जों बेनो मबाइल होनायखौहाय नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो आरो। आरो गोदोनि मैगं थाइगं आं दाथ' एसे आगोलाव बुंलांखाबाय जों दानि जेनेरेस आवहाय मैगं थाइगं खेथि आबाद बेफोरबादि आबाद खामोबाथाय जों मुलि होआ गाबोन मैगंआवहाय मैगंखौहाय जानो हाया बेखौ आङो एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय।
थाबाय
जे जों दानि दिनावबो नुनो मोनबावो जे जे दानाय लुनायनि बागै बुङोब्ला गोदोनि बायदि जों आखाइजोंहाय इन्दि दानायखौहाय दानि जुगावहाय जोङो मोननो थांला आरो उम मोनो नाथाय बेफोरो जाबाय जे आखाइजों दानाय नङा मिसिंजों दानायखौहाय मोननो थाङो आरो बेयो लकेल आखाइजोंहाय दानायखौ मोननो थाङा आरो इन्दिनि हिफोरखौ दख'नाफोरखौ बेफोरखौहाय दानिया मोननो थाङा थाङा आरो जोंनि दानि जेनेरेसनावहाय गोदोनि बायदि। आरो बुंनो थांबावो जे आं ओ दानि जेनेरेसनाव सोलिबावनाय माखासे खौहाय माखासे आयदाफोरखौहाय जे दानि जेनेरेसनाव गोबां बेफोरबायदिनो जे जाबोगासिनो इन्टारनेट सोरबाया सल'ना बेफोरबायदिनो भाइरेल बायदिसिना बेफोरबायदि जानाय खौहाय बांसिन नुनो मोननाय जादों दानि इन्टारनेट सोलिनायावहाय आरो गुबुन-गुबुन दंबावो जे इन्टारनेटावहाय जों बांसिन मानसि फोरा गोसो होनायखौहाय नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो बायदि-बायदि आरो बेफोरबायदि जाय गथ' फोराबो बेफोरबायदि मबाइलजोंनोहाय कानेक जानायखौहाय नुनो मोनदो आरो बेफोर बायदि मबाइलनि अनगा जे मबाइल मोनबा जे जों मबाइल मोनाबा जे ओखाम जाया सोरबाया बेफोरबायदि मब मबाइल नायनानै सो ओंखाम जायो सोरबाया मबाइल नुङाबा ओंखाम जाया बेफोरबायदि बोरान ना थानायखौहाय दानि जेनेरेसनावहाय नुनो मोननायखौ नुनो मोननो थांदों आरो नोंथां। बेनो आरो आंनि दानि जेनेरेसन आरो गोदोनि जेनेरेसननि बागै फोरमायनाया। नोंथाङा मायबाफोर बुंनो गोसो सोबाव नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा जे बुंदों बेयो सैथो। दा बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनि ओ आरो दानि मुगा बा बेबायदि ओ नि गेजेराव बा गोदोनि मुगानिख्रुइ दानि मुगायाबो मोजांसिनबो जादों होननांगोन बा ओ बबे बा-बबेबा बबे ओ खामानियाव बा बबेबा-बबेबा राहायाव जोंहा मोजांसिनबो जादों होनो होननो नांगोन आरो दानि मुगाख औ जेरैहाय लामा सामाया जोंहा गोदोनि दिनाव अन्थाइ थरसे गैयैमोन दा नाथाय पाक्का बायदिसिना जाब बाय बबेबा-बबेबा जों जायाखै अब्लाबो बांसिनानो जाबाय होननानै बुंनो हागोन आरो। आरो मोब्लिबनि राहा जाबाय आरो माखासे ओ स्कुल बेबायदिनो देहा फाहामथाय बेफोरबायदि गोबा